हेलौ औ नोंथाङा मा खालामगासिनो
द बानायदों
अह मा जानो नादों ओ खोनायाखैलै हेलौ हेलौ हेलौ हेल'
अ हेल'
अ
खोनाबाय
अ खोनादों र' औ नोंथाङा मा खालामगासिनो
आङो दा ओंखाम जानाय नि माबा भाजा एव औ
नोंथां आ मा एवगासिनो
ओ आं दाउदै एवदों बयलार बिदि
अ
खोनायाखै
उ उ दाउदैखौ नोंथाङा माबोरै एवगासिनो
एवनानै आं दा माबा
औ
जों दाउदैखौ सामब्रामाव होनोसै
र' होमबा जोंनि रानलायनायखौ दोनथ'नोसै नामा
दे होमबा ज दानो जाबाय